हेलौ। हेलौ खोनादों ना।
खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
औ खुलुमबाय।
ओ दायो आङो नोंथांजों ओ इन्टारनेटनि आयदायाव सावरायनो लादों। ओ इन्टारनेट बुङोब्लाथ जों दायो बयबो मिथिखायो इन्टारनेटआ मा बुस्थु इन्टनेट इन्टारनेट होनोब्ला। इन्टारनेनि इन्टारनेट दा जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो आरो खहाबो होननानै आं सानो। आरो बे ओ इन्टारनेट बाहायनाया गावनि सायावसो होननानै आं सानो जुदि गावा मोजाङै बाहायोब्ला। गावनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो जुदि गावआ गाज्रियै बाहायोब्ला ओ बियो गावनि थाखाय खहा। खहा ख जागोन होननानै आं सानो इन्टारनेटनि मुलाम्फा होनबा बेबादिनो गोबां दङ ओ जेरै ओ। फरायसाफोरा फरायसालियाव थांब्ला फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायफोरखौ बुजि मोनाब्ला बे। बेबायदिनो ओ सानस'नो हायाब्ला बुजिनो हायाब्ला बा फोरोंबावनो दङब्ला फरायसाफोरा बेबायदिनो गुगोल। खामनानै एबा इन्टारनेटाव नागिरनानै गावसोरनि ओ बुजिनो गोनांफोरखौ बुजिनो हायो आरो इन्टारनेट। फोरखौ जोबोद मोजाङै गुवारै बेखेवनानै होयो ओ बेबायदिनो गोबां जुदि सोरबाफोर माबफोर मिथिनो गोनां दंब्ला। माबाफोर बेबायदिनो मिथिनो लुबैनाय सोलोंनो लुबैनाय बेबायदि दङब्ला गासै। खौबो इन्टारनेटनि जुगै दानि मुगायाव बेबायदि बाहायनो हायो इन्टारनेटखौ आरो गोबां बेबायदिनो दं गोदो गोदायथ'। जेब्ला इन्टारनेट गैयामोन ओ सोरनि सोरखोबाफोर बेबायदि खबर लानोब्ला सोरनिबा मोजां। मोजां गाज्रि बेबायदि खबरफोरखौ लानोब्ला जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनबोदों बेबायदि लाइजाम हरोमोन लाइजामनि गेजेरजोंनो खोथा बाथ फिसाफोरखौ बेबायदि सावरालायोमोन नाथाय दायो इन्टारनेटनि मुगाखाय इन्टारनेटनि गेजेरजों। जों दा गासैबो खालामनो हायो फेस वादसेप नङाबा बेबायदिनो मेसेसफोर हरनानै टेक्स हरनानै एसेमेस बा कल। खालामनानै बेबायदि गावनि खबरफोरखौहाय हरनो बा खबर लानो हायो आरो बेबायदिनो। जुदि सोरजोंबाफोर मोखांजों मोखां रायज्लायनो लुबैबाबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो भिडिअ कल खालामनानै वाटसेपाव बेबायदि रायज्ला हायो आरो खहा होनोबा इन्टारनेनि बे खहाखौ होनोबाला दा। मानि दानि मुगायाव नुनो थाङो गथ'फोर फरायसाफोर बिसोरो माने फरायसालियाव थाङालाबानो न'आव थानानै बेबायदि इन्टारनेट। इन्टारनेटाव मबाइल गेम्स आरि गेलेनानै गावनि बेसेन गोसा समखौहाय खहा खालामगासिनो दङ। ओरैनो एंगारगासिनो दङ दा बिथांमोना बेबायदि इन्टारनेटाव गेम गेलेयासिनो गावनि बेसेन गोसा समखौ जुदि। ओ गावनि फरायनायाव होनायमोनबा माबाफोर सोलोंनाय मोजां सोलोंनायाव होनायमोनबा बिसोरनि बे बेसेन। बेसेन गोसा समा बासिगौमोन आरो बिथांमोना गोबां सोलोंनो हागौमोन बेनिखायनो आं सानो इन्टारनेट बाहायनाया गावनि सायाव गावआ जुदि मोजाङै बाहायोब्ला मोजां जागोन आरो गाज्रियै बाहायनो लायोबा गाज्रि जागोन। दा नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर फोरमायबावनो हागोन ना?
ओ जोंहा इन्टारनाय ओ इन्टारनेटनि बागैथ' बेनो ओ नोंगौ बियो गाबागावनि सायाव दिडपेन्ड खालामो मानो होमब्ला इन्टारनेटखौ जों खो बाहायो दानि जुगाव जोङो गोबां बेबायदि इन्टारनेटजों गाज्रि ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि बर' हारि गोबां फिसाफ्रा बा जोंनि बिमा आइजो माहारिफ्रा बेबायदि सिलिंखार जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावफोरा बे इन्टारनेटजों गोदोसोनानै दिनै गावनि सोलोंथाइ बेसेन गोसा सोलोंथाइफोरखौ दिनै गोमालांदों। गोसो गैयि जालांदों आरो बे गोसे ओ गोबां जोंनि थाखाय बे इन्टारनेटआ गोबां हेल्पफुलबो। मानो होमब्ला बिराद जोंखौ हेफाजाब खालामो जेब्ला जोङो दायो फरायसा आरो फरायसुलिफोर जोङो गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव जोङो थानानै सोलोंथाइफोरखौ लागासिनो जोङो गावनि आंगो बिमा सोलोंथाइफोरखौ लागासिनो जों गावनि आंगो बिमा आइ आफाफोरजों जोङो लोगोसे खबर लाज्लायनो थाखाय जोङो इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो मोननो हादों बिमाफोरजों बा बिफाफोरजों आइ आफाफोरजों न'खरनि फेमिलि मेम्बारसफोरदों नख'रनि सुबुंफोरजों जोङो इन्टारनेट नि जुगिदि जोङो रायज्लायनो हायो।
औ नोंथां बुंनाया थारैनो थार खोथा।
आरो जोंनि लोगोफोरजोंबो जोङो जुदि खुगाजों बा फरायसालि फरायसा हायाबा माखासे समफोरखौ लानानै जोङो इन्टारनेटनि जुगेदि जोङो रायजो ज्लायनो हायो आरो जोंनि नांगौ खौ बाथ्राफोरखौ आरो सोलोंथायाव माखासे हेफाजाब नांगौ जानायफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय बा जोंनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो। आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ इन्टारनेटनिफ्राय जोङो गोजानाव दिननांगौ। मानो होमब्ला जोंहा सोलोंथाइया जोंनि जिबनाव दायो मेइन जानानै थांगासिनो ओ जानबुंखौबो बा इन्टारनेटखौबो बिसोनो थाखाय बाहायनो होनांगौ ओ अब्लाबो माने टाइम मेइन्टेन खामनानै समजों लोगो गोसे माने गथ'फोरखौहा ओ माने खामानिफोरखौ मावनो गावसोरनि फरायनायफोरखौ मावनो आरो बिदि इन्टारनेटफोरखौ बाहायनो थाखाय बिसोरनो समफोरखौ दिन्थिनानै होनांगोन। आरो लोगोसे दिनैथ' जोंनि जेराव गोबां मुलाम्फा जागासिनो मानो होमब्ला जों इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो गासैबो मोजां गाज्रि खौरांफोरखो जोंनि बे हादोदाव आरो जोंनि बुहुमाव माबायदि सिटुवेसन माबायदि गाज्रि आबहावाफोरा सोलिगासिनो माबायदि ओ मबेथिं मा जादों बेफोर गासैखौबो जोङो इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो थार खोथा।
फोरखौबो जोङो जुदि सिनाय मोनाब्ला इन्टारनेट नि जुगिदिनो जोङो सिनायनो हायो दिनैथ' जोंनि बर' हारिनि गोबां आर्टिस्टफोरा ओ गोबां मुंदांखा जागासिनो दङ त' जोङो बेफोरखौबो जोंनि जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो बा इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो नुनो मोनगा सिनो इटारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां माने जोंखौ हेफाजाब खालामदों ओ बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोंनि बर' हारिया बागुरुम्बा वर्ल्ड रेकर्ड जाबाय बेखौ बो जोङो गोबां सुबुंफोरा मे दों नुनो मोनाखै। अब्लाबो गोबां माने सुबुंफोरा हादोदनि मानसिफोरा ओ इन्टारनेटनि जुगिदि नुनायखौ आरो जोंनि बर'नि बे बागुरुम्बाया मोसानायखौ जों अनसायनायखौ इन्टारनेटनि जुगिदि माने नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया जोबोद थार खोथा आरो सैथो खोथा ओ आंबो सानो इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोबोद मोजां होननानै मानोना दानि जुगावनो गोदो गोदायथ' बेबादिनो जि जोम नांगौमोनब्ला ओ मेगं थाइगं नांगौब्ला जों हाथायाव थांनो गोनां जायोमोन आरो हाथाइनिफायसो बायनो गोनां जायोमोन। नाथाय दायो इन्टारनेट थानायखाय गासैबो बुस्थुखोनो, गासैबो जिनिसखोनो जों न'वाव मोन मोनो अर्डार खामनोल' नांगौ अलाइन जेरै दायो जि जोम अर्डार खामनोबाबो प्लिप मिन्त्रा मिस' बेफोरबायदि दंङ एप। बेफोरावबो अर्दार खामनानै गावनि लुगैनाय बायदि गावनि फसन बायदि जि जोमफोरखौ लानो हायो आरो मैगं थाइगंखोर बुङोब्ला बेखौबो जोङो न'आव जिरायनानैनो न'आव थानानैनो अर्डार होनो हायो। ओ बेबायदिनो ब्लिंकिट, बिग बासकेट बेफोर एपाव आरो जानाय लोंनायखोबो जों दानिया रेस्टुरेन्टफोराव थाङा लासिनो न'आव थानानैनो बेबायदि मोजां मोजां जाग्रा मुवाफोरखो जानो हायो अर्डार खालामनानै। अर्डार खालामबा डायरेक्ट न'आवनो जोंना डिलिभार जाफैयो दानि मुगायाव। ओ इन्टारनेटआ बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव ओम सुबुं माहारिनि संसार जानायाव बेखौ संसार जानायखौ गोरलै खालामनानै होदों होननानै आं सानो। मानोना इन टारनेट गैयाब्ला जोबोद गोब्राब जागौमोन। जेरै दायो इन्टारनेट गैयाब्ला सिगाङावहाय थाखा फैसानि थाखैबो दोननोबो आरो दिहुननो थाखैबो बेंकाव थांनो गोनां जायोमोन। ना थाय दायो गावनि मबाइलजोंनो गावनि जानबुङावनो गावनि थाखा फैसाफोरखो गुबुननो हरनोब्लाबो बेबायदि ट्रान्सफार खालामजायो। बियो मोनसे बिराद मोजां ओ मुलाम्फा आरोना इन्टारनेटनि आरो बुंनो थांङो ब्ला गाज्रि गाज्रि खहायाबो गोबां दं। जेरै दायो द लांगासिनो दङ। बेयाव हगारालासिनो बिसोर बिथांमोना गो बां रोखोमनि गुबुन गुबुन मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानो हागौमोन, मोजां खामानिफोरखौ सोलोंनो हागौमोन आरो दायो जेरैबायदि ट्रेन्डाव सोलिगासिनो इनस टायाव बेबायदिनो दानि मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ट्रेन्दों लोगोसे खारफानो लुगैयो। बेबादिनो रिल्स ट्रेन्डों थांनो थाखाय रिल्स बानायो सिख्लाफोरा गावनि ओ सोलेरखोहाय एक्सपस खालामना फट'सफोर हगारो ट्रेन्दि़ंङाव ट्रेन्डाव जि बेबायदिनो बेफोरो मोनसे इन्टारनेटनि बिराद गिदिर आरोना, मोजां बाहायनो रोंबा इन्टारनेदा जोबोद मोजां आरो गाज्रि बाल गोबां खहा खालामलाङो इन्टारनेदा आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो इन्टारनेदनि गेजेरजों जों गोबां गोबां गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोर खौ मोननो हायो। जों खौरां बिलाइ फरायालाबानो इन्टारनेटावनो जोंनि बे गामि ओनसोल हादोरफोराव मा जादों, मा जायाखै बेफोर गासैखौबो जों न'वाव जि रायनानैनो जानबुङाव इन्टारनेटनि गेजेरजों नुजोबो गासैखौबो। जोंनि बे गुबुन हादोरावबो मा सोलिगासिनो मा माजों, मा दावहा जागासिनो बेफोर गासैखौबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुनाय जायो। बेखायनो आं सानो इन्टारनेटा बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां आरो बाहायनो रोङाबा बियो सुबुंनि गोबां खहा लाबोयो होननानै आङो आंनि बे दिनैनि बे आयदाखौ आं बिसेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो मोनबाय आंङो। ओ दा बेसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथों।